ओ खोनादोना औ खोनादों औ खोनादो। मानि सायाव रायलायगोन ओरैनो?
ओ दायो नोंथांजोंहाय ओ बर'फोरनि मोनसे फोर्बो आमथिसुवा बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ दे।
नैबे आन थिसुवाखुद थन जोंनि आसामनि ओ गुजि जौखोन्दो सुबुङानो फालियो होननानै बुंजायो दा बेबाय बिदिनो बर' सुबुंफोराबो नैबे आमथिसुवाखौहाय फालिनाय जायो आरो दा नैबे आम थिसुवाखौ खौहाय फालिनाय जायो आसार दाननि समावहाय।
बे फोर्बोखौ फालिनायनि माखासे नेमखान्थिफोर दङो जेरैहाय नैबे आमथि फोर्बो दिनावहाय बायदिसिना नांगोल जुंगालनि खामानि बा गोरा खामानिखौहाय मावनाय जाया ओ मावनायनिफ्राय जोङो आराम लानाय जायो बेयाव माखासे फोथायनायफोर हाबनानै दंफायो जेरैहाय ओ बैसोमुथि हाखौहाय जोङो हानि खालामा खस्थ' होआ बेबायदि होननानै हा जावनाय मानाय बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनाय जायो आरो दा बेबायदिनो नैबे आसार दानावहाय जिहे तु जिखुनु आबाद मावनाय जायो जेरैहाय माइ आबादफोर मावनाय जायो अब्ला बे माइ आबाद मावनायखौबो जोङो दोनथ'नायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो ओ बे समावहाय जोङो नआवनो आरामसे थानायखौ खौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय न'नि साखाथि फाखान्थि थिनि ओ खामानिफोरखौलाय मावनाय नुयो आरो जेरैहाय हाग्रा दानस्रांनाय ओ बेफोरखौ बे हाग्रा दानस्रांनायावबो माखासे फोथायनाय हाबदेरफानानै दङो आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय ओ नैबे आमथियावहाय माखौबा दानस्राङोबोला एबा दाननानै होयोबोलालायनो बियो थाबै जाखांफिना आरो बेनि थाखायनो हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै होनायखौबो नुनो मोनो जाहाथे बै हाग्राया ग्रौ ग्रौयै साग्लोबनानै जाहार बारि खालामा बेनि थाखाय नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा?
आमथिसुवा
औ
ओ आमथिसुवा होनबाथ' बेखौनो बुजियो आमथिसुव ओ होनबाथ' आसार आसार दानाव फाननाय जायो।
औ
ओमफ्राय मा होनो बेखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ फालिबोनाय नुनो मोननाय जादों बे फोरबोखौ आरो दासिमबो फालिबाय थायो बे आमथिसुवा होननाय फोरबोखौ। आरो फालिबोगासिनो जोबा हामथिसुवा होनोब्ला जोङो बर'फ्रा माखासे नेमखान्थि नेमखान्थिफोर मानियो आरो माखासे मा होनो आबाद मावनाय आरो माखासे नांगोल फोरबो बाहायनाय‌हाय आरो माखासे हा जावनाय से मा होनो हानि माखासे खामानिफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोननाय जाया बे समाव जोङो बर'फ्राफोराबो माखासे फोथायनाय आमथिसुवा याव मा होनो ओ माखासे फिसा फिसा माखासे उन्दैफोरखौ हायाव गाहोआ हायाव गायोब्ला सुवा जायो होनना फोथायनाय दङ। फोथायो। बेनिखायनो हाखौ गाहोआ आरो माखासेया आबाद मावग्राफोराबो ओ आबादाव मा होनो मावा माखासे नांगोल माखासे जुंगाल लानानै दुब्लिबारियाव ओंखारा आबाद मावनो थाखाय खदालजों हाजावा उनसिमबो हाजावा ओ सुवा जायो होननाय माबा मोनसे फोथायनाय दं बेनि थाखायनो ओ न'आव सानसे जिरायथ'नाय जायो एबा गामिनि समाजनि मानसिफोरा‌ ज' लोगो नांनानै मा होनो लामा एबा माबा माखासे ब्ला मा होन बेबायदि आमथिसुआ फोरखौ हाग्राखौ एवोला मा‌होनो हाग्राफोरा‌ माखासे जामजायो आरो रजोनो हाया होनना फोथायनाय जायो बेनिखायनो हाग्राखौ दानस्रांना लानाय‌जायो। बे बे बिनि थाखायनो ओ रायजोफोरा खोनसेनो ज' लोगो‌नांनानै खामानिखौ फालिनाय जायो। फ्राय गामिफ्रावनो जों बेफोर बेफोर हाबाखौ मावनाय नुयो नुनो मोननाय जायो गामिगामि बेनि फालिबोनायखौ नुनो मोन्नाय जायो गामि ओनसोलाव जोङो गामियारि सुबुंफोरा बेफोरबादि नेमखान्थि बा मोनसे फोर्बो होन‌ मोनसे फुजाफोर फैयोब्ला माबा मोनसे हाबा हुखायानो होन बेफोरखौ जों गामि ओनसोलाव मानिनाय एबा‌ फालिनायखौ नुनो मोनो। जों नुनो मोननाय जायो आरो। नुनो मोननाय जाया आरो फालिबोगासिनो ओ गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो आरो जोंहा मा होन्दों आमथिसुवा होनोब्ला जोङो माखासे ओ बिफां लाइफां निफ्राय जोङो बायदिसिना फिथाय‌-सामथाय मोनो। खान्थाल बिफांनिफ्राय खान्थाल जाय ओ थाइजौ बिफांनिफ्राय थाइजौ फिथाइ आरो मा दंबावो जोंहा बेबायदिनो अनेकथा नानाथा रोखोम जोंङो फिथाय सामथाय खौ नुनो मोन्नाय जायो आरो बेखौनो जोंङो आमथिसुवा फोरबोआव जोंङो फिथाइ फिथाइसामथायखौ जोंङो जायो आरो खेबसे नखरैनो खेबसे ज' एबा रायजो बेफोरबायदि खायफा ओनसोलाव समासनि मोनसे समास लोगो नांनानै बेखौ जायो खायफा नफ्रावबो ज' लोगो नांनानै माखासे खामनिखौ दोनथ'लायनानै बयबो ज' खेबसे नुनो मोननाय जायो आरो आमथिसुवा ओ आमथिसुवा फोरबोनि नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै जोंङो से ओ माखासे ओ माखासे जेरै बिसोरो बर समासाव बेबायदिनो नाना रोखोमनि नेमखान्थिखौ जों नुनो मोननाय जायो गुबुन समाजफ्राव बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ फालिनाय जागोना जाया नाथाय नुनो मोन्नाय जायो। आरो ओ डाकटार दाब दाब जायगायावनो फ्राय बेफोरखौ नाइन इडथि फारसेन एबा नाइनथि फारसेन फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गासिबो सुबुंआनो फालिजोबो आरो गोबां आरो फालियो दासिमबो फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा बेफोरबायदि नेम खान्थिखौ फालियो नामा एसे फोरमायना होदो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोननाय जायो ओ आबाद मावनाय खौ दोनथ'नानै बे आमथि फोरबोआवहाय जों सुबुंफोरा बयबो फिथाइ सामथाइखौ जालाय लायो न ओ गावनि न'आव गैयाब गुबुननि न'आव थांनानै लोगो लायलायनानै जमा जमा फिथाइ सामथाइ जालायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय नैबे आमथि फोरबोखौहाय गोदो गोदाय स्नि सान नङाबा गु सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन बेनिफ्राय आथिखालाव एसे जे समनिबो जिहेथु ओ-मोनसे बेसेन दङ बेनि थाखाय‌ नै बेखौ सान सानथामसिमल' फालिनाय। खौ नुनो मोननाय जायोसै आरो।
ओम
दा बेबायदिनो। बे फोरबो। खौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय। जायो ओ- नख'राव - गिदिर खामानिफोरखौहाय ओ- हानि जानाय खामानिफोरखौहाय ओ- मा मावा बायदि। मेसिन बुस्थ बस्तु बा ओ-नांगोल खदाल बेफोरखौ जिराय होनाय महरै दोननाय जायो। जिब जिखौहाय ओ-आरामै दोननाय जायो बिसोरखौ लानानै खामानि मावनाय जाया जेनेबा हालेवनाय मानाय बेफोरबायदिखौहाय ओ- बुंनो थाङोब्ला नैबे आमथियाव जिरायनाय सान महरै ओ-फालिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। उम दुमथुम खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
उम उम ओरैनोनो ओ- नोंथाङा माखासे फि- ओ- नोंथाङा ओरैनो माखासे फिथाइ सामथायाइफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
ओं औ नैबे बोथोरावथन गोबां फिथाय सामथाय‌। फोर थायो जेरैहाय ओ- दहाय नों थाङा बुंलांबाय थाइजौ खान्थाल बेनि अनगायै। बो जोङो मोननो हायो। आनारस जायखौनोखि रैमालि होननानैबो जायगा जायगा बुंनाय जायो। दा जोंनिथिंजाय आनारस साननानै बाहायनाय जायो ओ- बेनिफ्राय आरोबाव जोङो मोनबावनो हायो लेथुखर जायखौ लेरख' होननानैबो बुङो। बिनिफ्राय थाइखा फिथाइ मोनो। आरो बिदिनो बन बैग्रि आरोबाव ओ- थालिरखौथ' जोङो बोसोरफ्राम बोसोर मोनसेयावनो मोनखायो दा बे सम। समावबो जोङो बेखौ मोननाय जायो आरो। बेखिनियानो फैनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावगौ
जेखिनि बुंबाय आमथिसुवबा बेखौनो बुजियो माखासे फिथाइ सामथायाइ जानो आरो माखासे नेम खान्थिफोरखौनो जोङो बे फोरबोआव मानिनानै मानिनाय जायोबा फालिनाय जायो आरो बे फोर बेखौनो जों मिथिनाय जायो आरो माहोनो
बेयावनो सारनायखौ दोनथ'नोसै
दे नोंथां